खोनादों ना नोंथां? औ खुलुमबाय नोंथां।
औ।
ओ नोंथांजों मोनसे नां खोथा सावरायनो होननासो फैनाय जादों सावराय जागोन ना? औ औ नोंथाङा आंनो दाव अमा एबा न'खरनि जिब जुनार फिसिनायनि फारसे फंनैसो फोरमायनो हागोन ना?
ओ दाव, अमा बोरमाखौ जोंनि ओनसोलाव माबोरै फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो ओ किरियानो दावखौ माबोरै एबा मा मा फिसियो बेखौ गिबियावनो फोरमायनोसै। आ दावखौ माबोरै होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव एबा ओ जोंनाव गिबियावनो। जा दाउआबो जाद दङ नालाय ओ लकेल दाउ, कयलार दाउ, बयलार दाउ बिदिनो जोंनाव बांसिन लकेल दाउखौ फिसिनाय जायो आरो। दा लकेल दावउखौ माबोरै फिसिनाय जायो होनोब्ला गिबियावनो ओ बिमाया जेब्ला बिमाखौ बिरि दैहोनो थाखाय जोङो ओ खाथ'खौ बानायना होनाय जायो गलाराव ओ बिदिनो खाथ'खौ बानायनो हानायनि उनाव ओ जेब्ला बिमाया बिदिरहयो बिदिरह हैनायनि उनाव ओ जेब्ला बिमाया फिसाखौ गनो थाखाय गज'नानै लायो ओ बेसेबां लायो आं बेखौ इसेबां आन्दाज खालामफ्लाङाखै अब्लाबो जिबा नैजि सानखौ लायो होननानै आं मोनथिनो मोन्दों आरो बिदिनो जेब्ला फिसाया ओंखारो बिनि उनाव फिसाखौ ओ बोखारनानै जोङो गाहायाव बोख्लायनानै दहोयो गाहायाव बोख्लायना होनायनि समाव जोङो फिसाखौ बिमाजों ओ एबा हाग्रायाव एम्फौ नागिरना जानो थाखाय हेगारना होनाय जाया आरो मानोना गोरलैयावनो हेगाना होब्ला बिसि जोबोद जखाम जायो आरो बिदिनो जोङो गिबियावनो गोरलैयावनो गोरा गोरा एबा गोदोर गोदोर मुवाखौ जानो हाया नालाय बिनि थाखाय बिसोरनो माइरंनि जा गोरलै गोरलै एंखुर होनो एंखुरखौ होनाय जायो ओ बिनि उनाव ओ जेब्ला एसे देरो अब्ला जोङो बिमाजों हा ग्रायाव एम्फौ नागिना जानो थाखाय हेगारना होनाय जायो बिदि हाग्रायाव एम्फौ नागिरना जानाय समाव बिसोरा फिसाफोरा जेब्ला बिमाया गोबोरखियाव नानै ओ एम्फौ नागिरना होनाय समाव फिसानि मेगनाव हाबो अब्ला फिसानि मेगना गो होननाय बुङो बेखौ आजनाय जायो ब्ला फिसाया मेगन जों नुवा ओ बिदि जानानै मा माब्लाबा फिसाफोरा थैयो एबा जोङो बेखौ ओ फाहामसालिनिफ्राय मुलि लाबोनानै होनाय जायो आरो बिदिनो ओ दाउ फि फिनानै जोङो ओ नांगौथिफोरखौ रां मोननो हायो आरो गोनांथि जायोब्ला जों बेनिफ्रायबो जोङो सुफुंनो हायो आरो लोगोसेनो ओ खयलार दाउखौबो जोंनियाव फिसिनायखौ नुनो मोनो ओ जोबोद बुरजा फिसियाब्लाबो एसे इनैखौ फिसिनाय मोनो दा खयलार दाउआ माबोरै आलादा होनो ब्ला खयलार दाउआ गिबि गिबियावनो फिसा गहोनो रोङा बिसोर जे बिसोरनिफ्राय मा मोनो होनोब्ला ओ बिसोरो बिदैखौ जोबोद बुरजा दैयो ओ लोगोसे बिदिनो बिसोरनिफ्रायबो जोङो ओ राङारि आंखालखौ बुंनो हायो आरो लोगोसे बिदिनो जोंना दाउखौ फिसिनाय जायो लोगो से अमाखौ माबोरै फिसियो होनोब्ला जोंनियाव अमाखौ एसेबां बिदि बेखौ ओ फिसा जाहोनाय बेखौ अवान होनाय होनो बेखौ होनाय जाया ओ बांसिनानो बाजारनिफ्राय फिसा बायनानै जों फिनाय फिसिनाय जायो आरो अमाखौबो बिदिनो मा मा जाहोयो ब्ला जोङो हाथाय बाजाराव बायना मोननाय एबा नखरावनो माइ सौनाय गुन्दै गुन्दै जों अफ्रिजों होनायमोन नुहैयो एबा नखरनिनो ओंखामखौ संनानै नाय नुयो ओ नङाबा ब्ला जोङो थासखौ रुनानै होयो आरो लोगोसेनो बिदिनो अमाखौबो बिदिनो मालाबा अमाया ओ माबाफोर बेराम ब्ला जोङो फाहामसालिनिफ्राय मुलि लाबोनानै जाहोयो बिसोरनो गोबाङै बुंनो थाङोब्ला अमानाव बांसिन फिलौनि बेरामखौ जानायखौ नुनो मोनो बिनि थाखायनो जोंना ओ मासाव मुलिखौ बिसोरनो होयो एबा जाहैयो होननानै आं मिथिगौ आरो एबा जोंनि सोलाव बि दिनो अमाखौ फि सियो लोगोसेनो बोरमाखौबो एबा मोखौ खौबो मारै फिसियो होनोब्ला गि बियावनो बोरमायाबो मोननै जातनि दङ बा गुबुन जातनि दङ नामा आं एसेबां मिथिया। अब्लाबो आं मोननै मिथिगौ जा ओ लकेल बोरमा लोगोसे आरो ओ राम बोरमा होननाय फि खि राम बोरमाखौ माबोरै सिनायथियो होनो ब्ला ओ बिसिनि खोमाया गोलाव जायो आरो बिसोरो गोजौ गोजौ जायो लकेल आरो बिदिनो सिनायखायो। बिदिनो ओ जोङो बोरमानिफ्रायबो जा मालाबा राङारि आंखाल जायोब्ला बिनिफ्रायबो जों सुफुंनो हायो आरो। बिदिनो ओ बोरमाखौबो मा जायो होनोब्ला दंफां बिलाइ एबा हा ग्रा बिदिनो जायो आरो नों बिदिनो जोंनि जा दाउ, अमा, बोरमा न आव फिसिनाय जायो आरो। नोंथांमोननि जा ओ माबोरै फि सिनाय जायो बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां।
औ थारैनो दा दाउ अमा बोरमा फिनाय होनना बुङोब्ला जों जोंनि गामिफोराव जों नुनो मोनो जेरैहाय नोंथाङा एस से आगोलावनो बुंनालां खाबाय जों बायदि सि सिना रोखोमनि जिब जुनार जोङो ओ फि फिसिनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जों नुनो मोनो दाउ फिसिनाय, दाउ, अमा, बोरमा, ना, मोसौ, हां-हांसो, सैमा, मावजि बायदिसिना रोखोमनि जोङो जिब जुनार जों जोंनि गामि एबा ओनसोलाव फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे रोखोमै जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ जा अमा बोरमा फिसिनाय बिखान्थि एबा जिब जुनार फिसिनाय बिखान्थि बेफोरखौ जोङो ओ न'आव फिसिब्लाल' जाया बेफोर बै जिब जुनारखौ जोङो माबोरै जोथोन लाखिनांगौ माबोरै ओ आदार जाहैब्ला ओ जिब जुनारा मोजाङै थागोन जिब जुनारनि सावस्रिया माबादिहाय मोजाङै थांनानै थागोन बेनि थाखाय बिथांमोन ओ जा जिब जुनार बिसोरनो नांगौ बायदियै बा सम बायदियै जोङो आदार होन नाय जों नुनो मोन नङा होनबा थिग बे रोखोमै जोङो अमानो ओ बायदि रोखोमनि आदार होनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय गुन्दै अफ्रि सापर सिरा खुसि थास' रुना हानानै रुना होनाय बायदि बायदिखौ जों नुनो मोनो दा मोसौनि बुंनो थाङोबा जोङो ओ मोसौनो जोङो जिगाब होनायखौ जों नुनो मोनो बेनि अनगा गायैबो जा दुब्लि फोथाराव जा गांखोसो रज'यो बेखौबो जोङो ओ होनाय नुनो मोनो नङा होमबा एबा जोङो दुब्लि फोथाराव होननानैनो दोननो हायो मोसौ एबा बोरमाफोरखौ नङा होमबा दा बेनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनो ओ सैमा मावजि फिसिनाय जों न'आव नुनो मोनो नङा होमबा जोंनि ओनसोल ओनसोलाव थिग बे रोखोमै जोङो ओ नायनो थाङोब्ला सैमा मावजिखौ जोङो न' नेनो एबा न'नि रैखाथिनि थाखाय जोङो ओ फिसिनायखौ ओ नुनो मोनो नङा होमबा दा बे रोखोमैनो जोङो दा सैमा फिसिनायनि मुलाम्फा होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा सैमाखौ न' नेनो थाखाय फिसिनाय जायो दा सैमाया सिखावफोर फैयोब्ला एबा सुथुरफोर फैयोब्ला ओ बियो ओ रैखाथि होनायखौ जों नुनो मोनो दा बे रोखोमैनो जोङो बायदिसिना सिना जिब जुनार जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोङो ओ ना फिसिनायनि फारसे एबा ना फिसिनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जोङो गेदेर गेदेर जोंनि गामि ओनसोलनि बेयाव बायदिसिना रोखोमनि ना हगारनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय जोङो ओ गामिनि एबा गामि न'खरावनो जोङो जानो थाखाय थिनाय नुनो मोनो खायफा खायफाखौ आरो खायफा खायफाखौ ओ रांखान्थि फालांगि